हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ दा ओरैनो दङ ना? नोंथां
औ नोंथां।
औ औ अब्ला जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै।
औ नोंथां औ।
औ जोंनि टपिकआ जाबाय संनाय खावनायमोनना?
औ औ
औ।
संनाय खावनाय माने जोंनि बर'नि जानाय ओंख्रि आदारफोर आरोना।
औ नंगौ ओ जोंथ' बयबो मिथि खायो जोंनि गोदोनि औ माने ओंख्रिफोरा जेरै औ अ'नला ओंख्रि ओमफाय साम'जों सबाय ओ नारजिजों अमा।
औ औ।
दायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बेफोर ओंख्रिखौ माबायदि सङो?
औ औ नोंथां हागोन।
औ।
बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबांथार रोखोमनि ओंख्रि बा मैगं थाइगं जों मोननो हायो आरो। जायखौ जोङो बुङोब्ला ओरै अ'न ला मेवाइ दाउ आरो सबाय दाउ। आरो लोगोसे जोंना नाफाम बेफोरखौ बिराद जोंनि बर'फ्रा गोथाव मोनो एबा सामफ्रामबो संनानै जानो गोसो जायो आरो। थिग बेबायदिनो बे ओंख्रिफोरा जेरै दाउजों सबायजों बियो जानो थाखाय बिराद गोथाव नाथाय संनायाव गोरलैयैनो संनो हायो आरो। बेबायदिनो आङो माबोरै सङो बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायना होनि नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
त' सबायजों दाउजों होननानै बुङोब्ला जोङो सबायजों दाउजों संनो थाखाय जोङो सबायखौ फार्स्टआवनो जाहैबाय मोजाङै साफा खालामनानै सुनानै फोरानग्रोनानै बेखौहाय जों सारायफोराव एवग्रोनानै लानांगौ जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेखौ एवनानै लानानै जोङो खि बेखौ गुन्द्रा खालामनांगौ। दानि जुगनि मानसि फोराथ' जों गोबां नुनो मोनो खि बिसोरो बे ग्रेन्डार इउस खालामो बा माबा मोनसे बेबायदिनो गोदान बुस्थु ओंखारनायफोरजों मेसिननि बुस्थुफोरखौ इउस खालामो।
औ नांगौ।
गोदोनि समफोराव जोङो नुनो मोनोदि जोंनि आबै आबौफ्रा गिबिजों बा बथल मोनसे लानानै खामफ्लाय साफोराव दोननानै बेखौ नाख्रेबै नाख्रेबै गुन्द्रा खालामोमोन। थिग बेबायदिनो जोङो सबाय खौ गुन्द्रा खालामनानै लानानै बिनि उनाव जोङो। दाउजों जानोब्ला दाउफोरखौ जोङो सिथारनानै बा बुथारनानै बेफोरखौ मोजाङै साफा खालामनानै लाग्रोनानै गांफोरखौ बुफुनानै सावनानै गोदानानै लाग्रोनांगौ जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो बिनि उनाव जोङो दाउखौ सुनानै रेडि खालामनानै लानानै अब्ला जोङो दानिया सबायखौ रुनानै लाग्रोनांगौ दा सबायाइखौ रुनानै लानायाव जोंनो माबोरै रुनानै लानांगौ होनोब्ला बेयावहाय जोङो संख्रै हालदै नों नोंनि जानाया आलदा जानो हागौ खिन्थु आंनि जानाया आलादा जानो हागौ बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आरो संनायफ्रा औ-औ आं आंनि संनायनि माबाखौ खिन्थादों आरो नोंथांनो।
औ नोंगो नोंथां।
आङो संख्रिखौ होनानै रुग्रोनानै लायो फार्स्टावनो बेखौ जेब्ला सबाइया रुयो अब्ला जों बेखौ दोनथनानै खांनानै अब्ला जोङो गोदान साराय मोनसे बखायनानै बेयावहाय थाव सेरनानै सामब्राम बानलु बेफोर होनानै नों जेसेबां होनो गोसो होनानै दाउखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोयो आरो।
औ नोंगो नोंथां।
औ बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला दाउआ मोजांथार एसे स्निजि मिनिटसो बेखौहाय स्निजि पारसेन्टसो जोङो फोमोननानै लाग्रोनायनि उनाव
औ नंगौ।
सबायखौ होसननानै होयो।
औ नोंगो नोंथां।
सम्भाब होनाय होननानै बुङो जायखौ जोङो।
औ नोंगौ।
औ बिनि उनाव जोङो सबाय होसननानै खारैफोर होसनो। खारै होनानै जोङो गोबाव समनि थाखाय बेखौ गोदौहोनो होयो आरो।
औ नंगो नोंथां
मोननैबो सबायजों दाउजों बिनि रस बिनि रस ओंखारनानै गोथावसिन मोनजायो आरो बेबायदिनो रेडि जायो जानो थाखाय जोंनि सबायजों दाउजों ओंख्रिया थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव सबाय दाउ एबा अनला मेवाय बेफोरखौ जायोना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां जायो
औ दा नोंथां नोंथाङा अनलाजों दाउजों संफेरबायना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां संफेरबाय
औ माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ आंनि संनाय ओ माबाखौ बुंनि आङो औ आं माने औ अनला ओंख्रि संनो थाखाय गिबि गिबियावनो औ माइरंखौ सोमनानै दोनांगौ औ नांगौ ओमफ्राय जों बेवहाय ओ बेदर बे अ दाउ बेदर होबाथाय दाउखौ मोजाङै साफा खालामनानै लानानै ओमफ्राय बेखौ एवनानै लानाय जायो सा-सारायाव थाव औ थाव ओमफ्राय सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बेफोर बानलु होनानै हालदै संख्रै औ नांगौ बादियै होनानै औ आथिखालथ' मस्लाफोरखौबो होयो
औ औ
बेखौ हाय औ मोजाङै एवनानै लाग्रोयो ओमफ्राय बेवहाय दै होनाय जायो दैखौ होनानै औ दैखौ होनानै औ जों अनगोन गन्दैखौ माने औ ओ देनानै लायो
औ औ
बेयावहाय अन ओ दैया औ फोदुंबाय साना ओ थानाय समावनो जोङो औ अन गुन्दैखौ एसे एसे होयो ओमफ्राय खारै खारै होयो
औ नोंथां औ
औ नंगौ जोंनि औ बेवहाय आरोबाव औ औ ओ मा बुंङोमोन बेखौ गंगार दुन्दिया गंगार दुन्दियाखौ होनोय जायो। औ नंगौ
मोदोमनायनि थाखाय
औ नंगो नोंथां बिदिनो सोंनाय जायो आरो
ओ औ दा बे खारै होनोब्ला नोंथाङा मिथिगौ ना खारैखौ माबोरै बानायनाय जायो?
औ नंगो नोंथां बेखौ रै आं औ गोबांखोनो माने थालिर बिफांजों बानायनायखौ नुयो औ थालिर बिफांखौ माने दाननानै बेखौ ओ सान्दुंआव फुराननानै बेखौ माने खारदै बानायनाय जायो
औ नोंथां
औ नंगो
औ
नोंथांमोननिथिं ओ मा मानिफ्राय खारै बानायो?
अ औ हागोन नोंथां जोंनि थिं खारैखौ गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन आदबजों बानायनाय जायो। जेरैहाय जोंना दङ सिबिं आरो दङ जोंना सबाय, सबाय आरो सि बिंनि जेनाखि आग्लायनाय सबायजो सबाइनि फिथाइखौ बायह्राजों दोनना आलादा दोननानै आरो बिनि बेेजेंफोरखौ आलादा दोननाय बे बेेजेंफोरजों बानायनाय जायो आरो। बेखौ बानायनायनि प्रसेसा जाहैबाय जोंना गिबियावनो बे बेेजेंफोरखौ फोराननानै गिसि दङब्ला बेफोरखौ फोराननानै मोजाङै सावनानै बेनि सावनायनि हाथ'फ्लाखौ दै होनानै सास्रो-सास्रो दै होनानै बेखौ सिदोब खालामनानै गथा-गथा खालामनानै बेजोंनो खारै बानायनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बेबायदिनो नोंथांनि ओनसोलाव नाफामखौ जाफेरबायना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां जाफेरबाय
औ नाफामखौ बानायनायनिखौ नोंथाङा मिथि मिथिगौ ना
औ नोंगौ नोंथां मिथियो जों औ नंगौ नोंथां ओ जों गिबि गिबियावनो नाखौ मोजाङै सायनानै, मोजाङै साफा खालामनानै सुनानै नानै माने औ अराव फोराननो फोराननानै लायो, ओमफ्राय औ सान्दुंङावबो फोराननो हायो
औ
औ ओमफ्राय बेखौ ओ मोजाङै फुरानानै फोरानना लानानै बेखौ देनाय जायो, बेवहाय औ थास' थास' होनाय जायो,
औ औ
औ
थास' देन्थाफोर
औ नंगौ नोंथां आरो माबा मोनसे बिलाइ होनाय जायो, आं बे बिलाइनि मुंखौ मिथिया औ नोंथाङा मिथियो नामा बे बिलाइनि मुंखौ?
जोंनि ओनसोलाव खालि थास' आरो सामब्राम गुफुरल' होनानै देनाय जायो नोंथां। बिनि थाखायनो आङो नोंथांनि बुंनाय मुवाखौ बा बेसादखौ आं मिथिनो हायासै।
औ नंगौ नोंथां जोंनिथिंबो माने थास'खौल' होनानै औ बानायनाय जायो औ गुबुन-गुबुन जायगाफोराव गुबुन-गुबुन आदबाव बानायो माने
औ औ नंगौ नोंथां आरो जोंनि ओनसोलजों नाफाम बानायनायावहाय खि औवानि हासुुंआवहाय सोनानै दोनोबा बांसिन गोथाव मोदोमो आरो गोथाव जायो जायो होननानै बुङो जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना बेयावहाय बे हासुुंआवहाय जेनाखि हाथ'फ्ला आरो थालिर बिलाइ बेफोरखौ खोबथेनानै जाहाथे बारा हाबनो हाया बिनि थाखाय मोजां जायगायाव जोथोनै लाखिनाय जायो आरो।
औ नांगोन नोंथां।
औ नोंथां।
जोंनिथिंबो हासिङावनो हासिङावनो दोनबाय जायो।
औ दा जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां। आं नोंथां जों रायज्लायनानै बिराद गोजोन्नाय मोनबाय आं मिथियै बाथ्राफोरखौ जे नोंथाङां आंनो माखासे फोरोंबाय बा खिन्थाबाय बिनि थाखाय नोंथांखौ गोसो गोरबोजों हामबाय जासिबाय आरो।
औ नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां।
औ दोनथ'नोसै औ गोजोन